हेल हेलौ नेटवर्क इसु नामा खोना सङा मोजाङै
खोनादों
हेलौ
औ खोनादों
खोनागासिनो ना आंनि रावखौ
औ खोनादोंं
आं मोजाङै खोनासङाखै मोन नेटवर्क इसु नामा नेटवर्कआथ' दङ
उ
हेलौ
औ खोनादों
ओ हेलौ
औ खोनादों
देलाय बुंनाय
नोंथाङा बबेनि जाखो माने?
हा
नोंथाङा बबेनि जाख हो
आं कामरुप डिस्ट्रिक्ट
कामरुप डिस्ट्रिक ओं आङो बाग सा डिस्ट्रिक्टनिमोन आमफ्राय दा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट गोलैबाय जोंना।
बाकसा
औ बाकसानिमोन।
बाकसानि मा टाउन?
दा तामुलपुर डिस्ट्रिक जाबाय।
अ तामुलपुर दिस्ट्रिक मोजांनो दे।
बाकसानिफ्राय आङो दा जेबो खालामाखै।
नङा माबा साख्रि माबा मावगासिनो दोङो नामा बे
आं आंथ' दा जेबो साख्रि मावा।
हो
आं जेबो साख्रि मावा।
अ सिटुडेन नामा?
आं स्टुडेन्ट नङा आङो आंनिया फरायनाया गैला जोब्बाय। माने गारबाय आरोना।
ग्रेजुएसन कमप्लिट खालामबाय बे।
मारै
हेलौ
औ खोनादों
ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामबाय?
औ खालामबाय।
दे दे मोजांनो दे।
नोंथाङा मा मावबाय दं दा?
हो
नोंथाङा दा मा मावबाय दं?
आंबो बिदिनो ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामनानै पि इज डि खालामगासिनो दं।
औ।
दा
उम।
उनावहाय फिउचाराव मा खामानि मावगोन होननानै सानदों होनबा?
आंनि खामानिखौथ' खामानियाथ' गोबां दं जेरै दाउ फिसिनाय, बिदिनो आबाद मावनाय, दंफां गायनाय, फिसा फिसौ बिजनेस मावनाय।
माबा साख्रि मावनायनि माबा एइम थानोबो हागौ होननानै सोंबाय आरो आं।
जेबो नङा माने आङो साख्रिनि आंहा जेबो साख्रिनि जेबो सि द्रिमस गैया।
औ।
आंना ड्रिम्सआ जाहैबाय गिटार प्लेयार मिउजिकसियान एण्ड कम्पजार मिउजिक कम्पजार एण्ड आरो ओमफ्राय बिदिनो राइलिक्स लिरनाय
अह अह।
रेकर्ड लानाय
मोजाङानो दे बिदिनो अह अह।
बेनिफ्राय नोंथाङा माबाफोर सानदों नामा फिउसाराव माबाफोर थांखि दं नामा?
हा?
नोंथांनि ड्रिम्सखौ फोरमायनो हागोन नामा?
आंनि ड्रिम्सआथ' बिदि गैया पि जि खालामनानै हायोब्ला नेट होगोन बेनिफ्राय पास जायोब्ला पि ओइस दि खालामना ट्राय खालामसिगोन आरो।
औ।
बेनो आरो एइमआ आरो मुनाब्ला बिदिनो आबादारि बेनो जानांगौ।
नोंथांना न'खराव साबेसे दं?
हा?
नोंथांनि न'खराव साबेसे दं फेमिलि?
साब्रै जों।
साब्रै। जोंहा आइ दं, बाबा दं, आदा सानै दं, बाजै दं, नानि सासे दं ओमफ्राय आं
औ।
गासै सातजोन।
बेसेबां?
सातजोन सातजोन।
गोबाङानो जायो बुरजा
औ।
फेमिलि, जयन्ट फेमिलि नामा?
जइन्ट फेमिलि औ।
दे दे मोजाङानो जयेन्ट पेमिलियानो, आबै आबौबो दं बे?
आबौ आबै आबौ गैला।
औ आदै मादै दङ' बे
औ आदै मादै आदैमादै गैया आइ दं बाबा दं
औ। दे दे मोजांआनो।
ओमफ्राय नोङो ओरैजा जेरावबो बेरायाखै नामा?
मा होनदों?
जेरावबो बेरायथिङाखै नामा?
मोजां बुजायासै आं।
जेरावबो
अ थाङाखै माबा अखा हानाय बोथोर नालाय। अखा हागासिनो दं खुथियाफोनोबो दं। बेनिखायनो थाङाखै।
औ।
खामानि मावनांगौ जायोना मानसि गैया न'आव।
औ नोंथाङा ओरैनो मा मा खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो।
हा?
नोंथाङा मा मा खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो?
मा मा खामानि मावनानै मोजां मोनोहाय न'नि खामानिफोरखौथ' मावनांगोन जायो बेनो एक्सट्रै
औ।
खन्थाइ लिरनानैबो मोजां नाङो। माखालि बा बिजाब फरायनानै मेथाइ
औ औ।
बिदि आानो आरो
औ नोंथ' नोंथाङा माबाफोर क्लास लादोंमोन नामा मिउजिकेलि भकेल
मा क्लासनि बागै बुंदोंबा माबा एक्सट्रा कम्पिउटार क्लास मा माबि नामा?
बेखौ सोङाखै मिउजिक मिउजिकनि बागै जेरै इण्डियान क्लासिकेल सं
अ बिदि लायाखै आं जेबो।
ओम।
नोंथाङा लादोंमोन नामा?
आं लादोंमोन गोदो लादोंमोन टु थावजेन फरटिनवहाय फरटिनाव लानानैहाय ओमफ्राय बिदिनो फिफटिनालागै द्रप दोनथ'नाय जाहैबाय आरो अवान इयार्स लानानै।
अ अ इन्टारभिउ होगासिनो दङ' नामा नोंथाङा?
आंथ' जेबो इन्टारभिउ होआखै।
औ। बिजनेस लाइनाव थांनो हागोन होनबा। ट्राय खालामोब्ला माबा बे बिजनेस
आं ओरैनो गावनि गावनि ड्रिम्सखौ आं सुजुग्रोदो गावनि दड्रिम्सखौ नाजागासिनो आङो लासैनो।
अ अ। पास खालामगोन दे बे मोजाङै फरायब्ला।
औ
मोनसिगोन बे गावनि एम खौ होनांगौथाय
ओम
बाखि न'आव मानसि गो गासैबो मोजां
औ गासैबो मोजाङै दंथ'यो
दे दे मोजाङानो थानो नंगौ आबाद मावा नोंसोरना?
आबाद मावो औ
ट्रेक्टर माबा माबिजों हालेवोना माबा मोसौजों
ट्रेक्टरजों हालेवो
औ न'आवनो दङ'
औ न'आव गैया न'आव गैया मालायनि लाबोनानैहाय हालेवनो होयो
अ अ गेदेरना फिसा
गिदिरबो होयो फिसाबो होयो
ओ बेसेबां खालाय लायो गेदेरफोरा
गिदिरफोरा ओरैनो बिगायाव लायो ब्रैजौ लायो
औ जोंनो बेयाव माबा थामजौ दाइनजि लायो गेदेरफोरा फिसाफोरा दायरेक्ट बाजो बेदिनो आरो आलि होनाय दाननायफोरालाय मा हाजिरा होयोना नआवनो मावो नोंसोरो
न'आवनो मावो
मोजाङानो दे बिदिब्ला
औ
न'आवनो थालांनाय जायो आरो बे
औ
गायनाय मानसिबो दङ' न औ
न'आव गायनाय आयाबो गायो ओमफ्राय बाजैआबो गायो ओमफाय गामिनि सासे सानैसो हाजिरा लादेरनानै मावो